औ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ।
औ बिबदिब्ला ओ आङो नों थांनियाव मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो थाखाय आखायाव लादों आरो।
औ औ
बेनो जाहैबाय जों फिथाइ सामथाय फोरखौ माबोरै जायो आरो जोङो मा मा फिथाइ? सामथाय जानाय जायो बेफोरनि बारै एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फोरमायग्रोनो खावलाय गिरनाय जाबाय।
औ औ जागोन नोंथां जोंहा फिथाइ साम फथाय होनोब्ला जोंहा गोबां फिथाइ जामथाइफोर दं आर ना बर'फोरनि बेलायावहाय जेरै जोङो गिबियावनो बुंग्रोनो हायो। खान्थाल, थाइजौ बेनि अनगायैबो जोंहा आनारस आरो गोबां दंबावो बिदिनो आफपेल, आंगुर, आरो आमलाय औ जल'फि नारें। नारेंखल, खेजुर, आरो जोंहा दंबावो आरोबाव गोबां बिदिनो थाइसुरि
औ
आरो लोगोसेैनो बेफोरबायदिनो आरोना? गोबां जोंनियाव माने बर'फोरनियावहाय जोंहा गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय। फिथाइ सामथायाइनि बेलायावहाय जानायफ्रा माने गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो आरो ना गोदो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायबोनायबो नुदों आर ना बेफोरनि बागैहाय जेरै होनो अब्ला जोङो गोदोनि समावहाय जोङो गोबां फिथाइ सामथाइखौ माने जानानै जिउ खाङो बोयोमोन आरोना सुबुं माहारिफ्रा। औ बिदिनो माने माइरं दैरंफोर बारा मावनाय जायामोन नालाय। ओ माइ आबादफोर मावनाय जायामोन नालाय। बिदिनो माने फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै थाबोयोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। दायो माने गोबां दायो माने गोबां सोलायबोबाय आरो ना खोनादोंना नोंथाङा? औ दायो माने गोबां सोलायबोबाय आरोना? आ जोंना दानि दानि बेलायावबो जोंहा फिथाइ सामथायफोरखौ जायो नाथाय जोंहा फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो ओ जाबाबो माने ओ ए खम जासै आरोना ओ जेराव ओ जेखिनिखि जोंहा ओ मैगं थाइगं ओ बिदिनो ओंखाम ओंख्रि जानानै जोंहा मैगं ओ संनानै जानानै जोंहा ओ देहाफोरखौ ओ जिउ खुंनो हासै आरो ना?
औ
औ बेनि अनगायैबो ओ बर'फोरनि बेलायावहाय माने ओ गरम बोथोराव ओ जानाय फिथाइफोर होनो। अब्ला बेफोरनो आरो ओ जेरै थाइजौ खान्थाल बिदिनो नार आनारस आरो लोगोसे गोबां बिदिनो ओ आमलाइ बेफोरनो आरो ना ओ गरम बोथोराव मोनजानाय - फिथाइफ्रा आरो गोजां बोथोराव मोनजानाय होनोब्ला ओ गोजां बोथोराव मोनजानाय होननानै बुङोब्ला थाइगिर आरो गोबां रोखोमनि दंबावो ओ जायखौ जोङो ओ नामफोर मिथिना मोना औ नोंथाङाबो होमबा फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो फिथाइ सामथाइ फोरनि बागै।
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय ओ जोङो मा मा फिथाइ मोनो ओ जेरै जोङो फिथाइफोर होनोब्ला नोंथाङानो बुंलांबाय गोदो फिथाइ-सामथाइ बांसिनानो नागिरना जायोमोन होननानै ओ नंगौ माने गोदो बांद्राय आ आबादफोर बायदिसिनाफोर मावनाय जायामोन नालाय आरो गोदो हाग्रा हाग्रा-बंग्रासो थानानै मानसिफोरा देरनायमोन नालाय माइरं दैरं गैयामोन ना। ओ बिनि थाखाय फिथाइ सामथाइ जिब जुनार बेफोरबायदि नागिरना जायोमोन नालाय जोङो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौहायो ओ बिदिनो जोङो मोननो हायो। जोङो जानो हायो। ओ थाइजौ, खान्थाल होननानै नोंथाङानो बुंदों। आरो खाला जाम होनो जों बेखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोयो नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्राय जोङो जामबु ओ ओरैजाय आसफल, नासपुथि ओ लेसि बेनिफ्राय ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ जोङो दानि जुग खौबो गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो गायनायखौ नुनो मोनसै। ओ थाइबें फोरबो जोंनि जाहाथे देहाया गुसु जायो बिनि थाखाय जोङो थाइबेंफोरबो जानो हायो। बे थायबें फोरबो गायनानै जोङो फिथाइ मोननो हायो नङा होनोमब्ला?
औ
बिदिनो जोङो ओ बायदि रोखोमनि फिथाइफोर ओ जानो हायो आरो आ आपेल, आंगुर ओ थरमुस गो गरम बोथोराव जोङो थरमुस मोनो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ-सामथाइफोर माखासे दंबावो बेफोरखौ नागिरनानै हाग्राफोराव नागिरब्लाबो मोन मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ हाग्रा-बंग्रा जाहाथे नागिरनो नागिरा लासे नागिरा नालाय जोङो। बेखायनो जोङो न'आव गायनानै लायो थाइजौ, खान्थाल आरो। बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथ जोङो थाइजौ खौ होननानै बुङोब्ला गोरलैनिफ्रायनो जोङो एसे माने मादा जानायनिफ्रायनो जायो आरो। ओ थाइजौखौ जोङो बांद्राय गोरलैयाव जाबा आमाय लोगो मोनो होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओ बेनि फ्राय जोङो बेखायनो ओ थाइजौखौहायो गोरलैयावहाय जोङो आसार बानायना जानो मोननाय खौ नुनो मोनो ओ बेनिफ्राय जोङो एसे माद दा जाबाथाय ओ फिसा फिसा रुखिग्राजों रुखिनानै ओ बिदिनो जोङो खाजि लगायनानैबो जायो आरो मोनथां ख्रा जाबा जोङो बिब्दिनो लेमनानै जायो आरो मोनथारबाबो जोङो जानाय खौ नुनो मोनो आरोखि थाइजौआ गोदै आरो गोखैबो दं नङा होनब्ला ओ गोदैयाव ओमफायो बांसिन एम्फौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि बेनिफ्राय गोखैबाथ' बांद्राय एम्फौ जानायखौ जोङो नु नुनो मोना बिनिफ्राय जोङो ओ खान्थाल होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थालखौबो ओ गोथांफोरनिफ्रायनो फिसा जाजेननायनिनायनिफ्रायनो जोङो आसार बानायनानैबो जानो हायो बेनिफ्राय जोङो ओं ख्रियावबो होनानै जानो हायो आरोखि बे ओमफाय जोङो बिब्दिनो मोनथांग्रा देरै देरै मोनथांग्रा जानानै बिनिफ्राय जोङो गोथाङावबो बेखौहाय हायो ओ संख्रि फुननानै बानलु फुन फोननानै बिदिनो गोथाङैनो जानो हायो आरो ओ बिनिफ्राय जोङो मोनबाथ' ओरैनो जायो नालाय बेनिफ्राय जोङो मोननायखौहायो जाखांनायनि उनाव जोङो बिनि बेगरखौबो ओंख्रि जानो हाबावो बा एवनानैबो जानो मोनबावो आरोखि
औ औ
ओ बिनिफ्राय जोङो औ बिनिफ्राय जोङो ओ थाइबेंखौथ' जोङो ओरैनो जानला मोनलायैनो खानानै बो जानो हायो नङा होमब्ला?
औ औ
आरो ओंखामफोरजोंबो लगायनानै जानो हायो जोङो ओरैनो जाब बा साबसिन ओ मानोना जोंनि देहाया मोजांसिन थायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो ओरै लेसिफोरखौबो जोङो बिब्दिनो मोनो गोथाङावहाय जोङो जाया बेनिफ्राय मोनबासो जोङो ओ बेखौहाय जानाय जायो आरोखि ओ बिनि बिगुरखौ गारनानै जोङो मोनबासो जायो आरो बिनि सिङाव बेगर दङ ना बेगरखौबो जोङो जाया बे ओ माबाखौल' मोदोम मोदोमखौल' जानानै जोङो गारो आरोखि बिब्दिनो ओ आस फलफोरखौबो बेबायदिनो एखे रोखोमै जायो आरो ओ बिनिफ्राय जोङो नास फुथि होननानै बुङोब्ला ओ बेथ' जोबोद गोथाव आरो मोजां माने बिदै बरहा थार जायो नङा होनब्ला मोनबाथाय गोथाङाव जों बेखौ जाया ओ मोनबासो बियो गोथाव गोदै दै सब सब आरो बिदै बरहा जायो नालाय ओ बेनिफ्राय जोङो बिगुरखौ लेमनानै ओ बेखौहाय जायो आरो बिनिफ्राय ओ बेयावहाय मादा दङ बे मादाखौहायो जों जाफाया आरोखि बे मानोना बेयावहाय जेबो रस गैया ओ बेनि ओमफ्राय जोङो आफेलफोरखौबो बिब्दिनो आफेलखौथ' जोङो बिगुरैनो जानो हायो ओ इदिनो जोङो आपेलफोरखौथ' न'यावहाय गायनानै माननो हा हाया नङा होनब्ला बायनानैसो जायो जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो आफेलखौहायो बिगुरैनो जायो। ओ सिङावहाय फिसा फिसा बेगर थायो आरो बेखौहाय गारो बेनिफ्राय जोङो ओ आंगुर दङ आंगुरखौबो बेबायदिनो गासिखौबो जानानै बेगर मोनो बेयावबो सिङावहाय बे बेगरखौहाय गारनानै जोङो जानो हायो ओ जोङो थरम मस होननानै बुङोब्ला थरमुसखौथ' जोङो गोथाङाव जाखेआनो। ओ मोनबाथाय ओ बिनि बियो एसे गोमोहां माहां जाय यो होननाय खोनादों बेनिफ्राय ओ बेखौहायो खाना लानानै जोङो ओ दानखावनानै जोङो ओ बिगुरैनो सिथा सिथा खालामनानै ओ बे गोजा जाबा जाबाथाय जोङो बे गोजाखौहायो ओ मोदोम मोदोमखौहायो जानायख खौ जोङो मोनथियो आरोखि ओ बेगर खौहाय जोङो जाफाया बेयावबो बेगर फिसा फिसा दङ बेगरखौ जों जाफाया मोदोमखौल' जायो औ। ओ बे फिथाइखौ जोगोनार बायदि नुयो नङा होमब्ला? औ ओ बिब्दिनो जोंहा मा ओ नारेंफोरबो दंबावो।
औ
नारें जुम्ब्रा नारें खाजि औ जोङो
गरम बोथोराव जानो गरम बोथोराव जानो मोजां जायो आरोना नारें जुम्ब्राफोराहाय। नारें खागजि नारेंफोरानो माने गोबां रोखोमनि दङ आरोना।
औ
जेरैे नारें जुम्ब्रा, नारें जुम्ब्रा, थुला थेङा नारें, नारें आसि, नारें ओ दाबु जाग्रा
औ नारें खमब्ला
कमब्ला आरो मिथामरि दांवरि होननाय मोनसे थाबावो औ नारेंनि बेलायावनो गोबां दं आरो ना नारेंआनो गोबां रोखोम रोखोमनि माने।
औ ओ नोंथाङा नारें जुम्ब्राखौ माबायदि जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां जोंहा नारें जु जुम्ब्राखौहाय जोंहा बिदिनो ओ दाथ' जोङो ओ मोनजाथ'आ आरो ना नारें जुमग्राखौहाय जोङो नारें जुम्ब्राखौ मोनजायो होननानै बुङोब्ला जोंना बिस्वकर्मा बिश्वकर्मानिफ्राय जों नारें जुम्ब्राखौहाय जाजेनो आरो ना बिश्र्विकर्मा बि बिदिनो ओ माइ हानाय माइ रोगानाय बायदिफोराव जों गोबां ओ जायो आरोना। ओ जोङो नारें जुम्ब्राखौहाय जोङो जानानै जोङो खाजि लगायनानै जायो एबा ओरैनो खाजि लगायाबाबो जाजायो आरोना।
औ औ
फियावनो बिनि फिथाइया माने गिदिर गिदिर जायो गथा गथा गल गल। औ आरो गोथाङाव जायोब्ला माने बिदिनो ओ गोथाव जाया। थावा गोदै जाया माने ओ मेजेरनाय थायो गोथाङाव जायोबा। बिदिनो जोङो गोमोनाव जायो आरोना ओ बिस्वकर्मा बेफोराव जोङो होजेननायखौ नुनो मोनो। आरो माइ हानायफ्राव जोङो जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा ओ नारें जुमब्राखौहाय जोंहा बिगुरखौ ओ सानि बिगुरखौ जोंना हाख्लाबनानै गारनांगौ। बेनिफ्राय जोङो हानि सानि बिगारखौ सानि बिगुरखौ गारखांनायनि उनावबो माने ओ जोंहा ओ गुफुर गुफुर आरो ओ बिगुर लेखा बायदि बिगुर थाहैबावो आरोना बेखौबो जोंहा गारनांगौ मोजाङै ओ गारनांगौ जायो ओ सिखा बिजौजोंहाय एरख्लाबजोबनानै गारनांगौ जायो आरो रोना बेनिफ्राय जोंहा आ बेनिफ्राय जोंहा जाजानायखौ मोनहैयो आरो। ओ मोजांनो बोखावनानै माने आ जानो हायो आरो ना। बेनिफ्राय बेहा बेगरबो थायो बेगरखौ जोङो जाया औ बेगरखौ जोंङो जाया आरो बिदिनो थख' थख' बोखानानै ओ जोङो जानो हायो आरो ना गोथावनो औ
बिब्दिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
थाबाय